हेलौ औ नोंथाङा मोजाङै खोनादोंना औ मा मा खालामदों नोंथाङा दालाय?
खालामनायाथ' ओरैनो सान्दुं गोसाखाय दंफां सिङाव आराम ओरैनो जिरायनानै दं
अ ओरैनो मा ओंख्रि जायामोन दिनै?
ओंख्रियाथ' जोंना सबायजों साम'सोमोन
अ होमबा आं ओरैनो दङब्ला जों मोनसे आयदा लानानै सावरायलांनि । नोंथाङा गोसो दंबा
औ सावरायजागोन
होमबा जोङो जर'खा आयदा हिसाबै जोङो जोंनि बर'नि दोरोङारि फोरबो मागो फोरबोनि सायावनो सावरायदिनि थ' बिदिब्ला नोंथाङा आंनो खोन्थानो हागोन नामा जे मागो फोरबोखौ माबायदि नोंसिनिथिं खुंनाय जायो एबा फालिनाय जायो ।
मागोखौथ' बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो दासिमबो फालिनायखौ जों नुनो मोनदों । थेवब्लाबो गोदोनि बायदि बांद्राय आथिखालाव फालिनायखौ एसे आलादायै नुनाय जायो आरो आथिखालाव
औ
दा दा जेनेबा आलादायानो जाहैबाय थेवबो नोंसिनि जायगायाव माने जों मिथिगौ जायगा लानाय जायगा एसे एनै गुबुन गुबुन जानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा? ओंखायनो नोंसिनिथिं ओ जेनेबा जोङो मागो फोरबोना बा फुस दाननि जोबथा सानखालि जोङो संक्रान्ति आरो माग दाननि से अक्ट' खालि जोङो बेबायदिनो बेलागुर सावनानै फिथा एन्थाब बायदि बायदि बायदि बिदि जानाय जायो ओंखायनो नोंसिनिथिं जेनेबा माबायदि फालियो बेखौ एसे खोन्थानायसाय नोंथां ।
औ औ औ आं एसे फोरमायलांसै मागोआवथ' जेनेबा गामिनि सेंग्राफ्रा बेलागुर बानायनाय जायो। दुब्लि बा फोथाराव बांद्राय गोसोआव फैयासै माथो
होमबा आं आंनि जोंनि थिंनिखौ खोन्थालांनो नोंथाङा खोनासंदो जोंनियाव गिबि गिबियावनो मागो होननानै बुंब्लाथ' जों बयबो मिथिखायो मागो दानाव फालिनाय फोरबोखौनो एबा मागो दाननि सानसे सिगां फालिनायफोरखौनो जोङो माग फोरबो मागो फोरबो बुङो आरो नङा होमबा। बर'नि फोरबोफोरा बे मोनबानि गेजेराव गोनांथार जेराव माने जोङो बेनिफ्राय खेथिफोरखौ गासैखौबो दिखांजोबनानै न'आव लाना थांनानै जानाय बे मोनसे फोरबो आरो आबाद दिखांखांनायनि मोनसे फोरबो नङा होमबा।
औ औ नंगौ
जोंहा बेयाव जानाय लोंनायनि आबादारि जिउआव माने जानाय लोंनायनि जेबो अभाब गैया नङा होमबा? । दा जों मागो फोरबो होननानै बुंब्ला गिबियावनो जोङो संक्रान्ति खान्थि जोङो अन गुन्दै देनानै लाखायो नङा होमबा।?
औ औ औ नंगौ।
दै लानायाव देद खाबाय देनानै जों अन गुन्दैखौथ' बांसिन उवाल आरो उवाल गाहेनजोंनो देनायखौ जों नुनो मोनो नोंसिनिथिंलाय उवाल गाहेन देयोना।
उवाल गाहेनखौथ' आथिखालाव एसे खम नुबायलै
औ
फिथाफोरखौ आजि खालि मिलावसो सौनानै लाबोनाय होयो फिथा माने अन गुन्दैखौ
औ
सिगांफ्रावलाय बिदिनो उवाल फ्रावनो देयोमोन देनायालाय
औ दा ग्लबेलायजेसन मुगा आरो जों बयबो सम आरो टाइम आरो खस्थ'खौ जोङो लुबैया नङा होमबा। बिनिखायनो जानो हागौ। जोङो एसे एसे खम समनि गेजेरावनो मावनो आरो जानायखौ खौ लुबैयो दा बिदिनो जोङो देनानै लाबाय अन गुन्दैखौ दा फिथायाव नोंसिनिथिं मा होयो बांसिन ओरैनो फिथानि सिङाव
फिथानि सिङावथ' ओरैनो मा होनो बेखौ एनथाब एनथाबावथ' सिबिं होयोमोन नामा? सिबिंखौनो होयोमोन दां।
ओमफ्राय जायगा लानानै जायगा नारेंखलखौबो होनाय नुयोना जों दायो।
औ नारेंखलखौबो होयो जोंनि जायगायावबो होयो। होनाया
उम सम सम सोरबा सोरखौबा बुंनाय खोनायो सिबिं जायोब्ला उदैफ्रा साफा जायो होननानै खिन्थु बांद्राय सिबिं जायोबाबो उदै दुयो नामाथाय ।
बांद्राय सिबिं जायोब्लाथ' आं मिथिनायाव खिनायबो जायो नामा? खिनायबो जानो हायो हागौ खोमा ।
औ जागोन खोमा ओंखायनो गेदेरफोरा एसे खम जानो थाखाय खावलायो ना ।
औ
दा बिनि उनाव बिदिनो अन गुन्दैखौ देनानै लाखाबाय दा आथिखालाव माइब्रायाबो मोननै मोनथाम दङसै नामा
माइब्राखौथ' दङ आथिखालाव दंसै माइब्रायाबो
औ बेबायदिनो दा माइब्रा गोसोमनि फिथाफोरखौथ' आं मोनजाफेराखै नोंथाङा मोनजाफेरबाय नामा?
आंथ' माइब्रा गोसोम गोसोमखौ नुफेराखैलै माबायदिथाय
बे ब्लेक राइस होनो ना इंराजियाव
औ ब्लेक राइसआ नामा माइब्रा गोसोमा
अ अ बिगुरखौ जायोलै बांसिन बिनिया ओमफ्राय बे मानिबा मानिबा देहानि थाखाय मोजां होननाय खोनादों आरो बेनि उनाव दा जोंनि बर'फ्राथ' सानसे उन लायो नामा माबायाथ' असमियाफोरा मालाय बै मागोखौ सानसे सिगां फालियो नामा बर'फोरनि
खोनानाय बादिब्लाथ' बिदिनो
ओम बिनिफ्राय उन गुन्दै देना लाबाय देना लाखांनायनि उनाव जोङो ओ बिदिनो जायफोर लावखार ओंखाम जानाय एबा पिकनिक जानाय होननानै बुङोना बेलागुरखौथ' सिगां सानब्रै सानबा सिगां फ्रायबो बानायनानै लाखायो नङा होमबा?
औ बिदिनो बानायनाय जायो सानब्रै सानबा सिगांनो
नों बेलागुर बानायो मोनफेरगोन ना मोनफेराखैबा?
औ आंबो बानायनो मोनदों । गोदो उन्दैयाव
ओ होनोमबाथ' पिकनिक जाफेरखाबाय होनबा नोंबो मागोआव ।
जाखांबाय जानायालाय पिकनिक
अ थ' मोजाङानो होमबा समजों लोगोसे बेफोरखौबो एसे नायनांगौ होनोमबाना जिउआव मोनसे एक्सपिरियेन्स जायो ।
दाथ' बांद्राय बिदि जोङो बेला गुर बानायनाय फोरखौ गानफ्राव बांद्राय नुनाय जाला
दा बिदि बेलागुर लुखांनायाथ' सानन्रै सानथाम सिगां लुनानै दोनखायो बिनि उनाव जों गोबां बिनि उनाव जोङो अखानायै अदेबारनि से थारिख खालि जोङो माबायो ओ सिखारनानै दुगैस्रां लोब सोबस्रां गिबियाव बेलागुरखौ सावग्रोबाय सावखांनायनि उनाव ओरै न'खराव जोङो मागोनि फिथा एन्थाब बेफोरखौ सावनाय नुसिगोन न'खरनि गाहाया अबसे आयजोआ तिनथा सारिथायावनो सिखारनानै सावो खोमा नङा होमबा?
औ आंबोथ' बिदिनो खोनादों ।
गिबि गिबियाव जोंना मोनसे हुदा दं खिन्थु बर'फोरनिया ओ गोथा गोथैफोरनो बावउहरनायबो दङ नेम दं अदेबानि जेब्ला गिबि सावजेनो गिबि सावजेनन्नायाव जाय सिथाव मोनो एबा फिथा मोनो बेखौ खोलाहा गोथैफोरनि नामाव बावहरनाय जायो खोमा ना?
औ औ औ नंगौ
जों नुनो मोनो बिदिनो सावखांनाय मानसिफ्रा बिदिनो गामि गामि थांनानै ओरैनो एसे एनै जौफोर नङाबा खाजाफोर एबा फिथा सिथावफोर लानानैबो जाहैसिगोन आरो गामि गामि
दा नोंथाङा दहाय होनलां होनलांदोंमोन- जेनेबा ब्लेक राइसखौ
औ मोजां खोनायासो नोंथां बुंफिननो हागोन नामा?
औ ब्लेक राइसखौ मायावबा बाहायो होनदोंमोन नामा।
ब्लेक राइसखौ माने बिदिनो सिथावफोर बानायनायावबो बाहायो होननानै खोनादों लारुफोर बानायनाय
औ
दा जोङो मागो फोरबोआव गोबां सुबुं फोथायनाय एबा खोमसि फोथायनायफोरखौ जों नुनो मोनो एबा मोननो हायो होननानै बुङो नोंथाङा बेनि बागै एसे आङो फोरमायनो हागोन नामा?
खोमसि बोरायनायाथ' दा बांद्राय गैला सिगांनि समफ्रावसो बेफोरो दंमोन जानांगौ।
दा सुबुं फोथायनाय हिसाबै जोङो मोननैसो बुंनो हायो जेरै जोङो गोथैफोरनो गिबियाव बावहरग्रोनाय बेबोथ' मोनसे सुबुं फोथायनायखौनो होननांसिगोन मानो होननानै बुङोब्ला जोंनाव मोनसे बर'फोरनियाव फोथायनाय दं गोथैफोरनो गिबियाव बावहर गोराबा बे सावनाय फिथाफोरखौ मोजां खालामा होननानैबो जों फोथायो नङा होमबा ओमफ्राय जोङो मै मोनसे जेब्ला जोङो माने गुबुन गुबुन बिजाबफ्रावबो लिरनाय दङ जे ओ बै मा गो फोरबोआवलायनो दफां लाइफांफ्राबो आलासि जाहोयो ओंखायनो दंफांफोरा आलासि जाहैनो थांबथाय फैफिननो रोङा बेनिखायनो जोङो मा खालामो जिगाबनि दिरुं बानायनानै जोङो गय दंफांफ्राव खानानै दोननो नङा होमबा।
औ औ गामिफ्रावथ' नुदों नुनाया बेफोरखौबो।
दा बेखौनो बुंनांगोन जे बेबो मोनसे सुबुं फोथायनाय खिन्थु जोङो बिगियानारि नोजोरजों नायोब्ला नुनो मोनोदि माने जेब्ला दिरुं खानानै दोनो होमबा गोजौआव माने एम्फौ एनलाफ्रा थांनो हाया जाया आरो नङा होमबा? बेफोरावथ' गय बिबार बारनाय जायो नङा होमबा ओमफ्राय गयफ्रा माने मोजाङै थायो आरो नङा होमबा।
औ
आरो दा आरो मोनसे जों सुबुं फोथायनाय नुबावो जे गावजों गाव जेब्ला जोङो। माबालै मा होनो बाजालायनानै थाङो एबा जोङो बिफाङाव दिरुं खायो होमब्लालायनो फिथाइया गिदिरसिन जायो नोंथाङा बेनि बागै मा बुंनो सानो?
आंथ' बांद्राय मोजां मोनथियालै। थियालै बेफोरखौ
अ ओरैनो बांद्राय फोथाया आरोना।
आं बांद्राय फोथाया। बेफोरखौ
दे जागोन नोंथां जों उननि समाव मोजाङै बे आयदानि सायाव गुवारै सावरायसिगोन नङा होमबा।
औ जासिगोन दे।
नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बाउहरनाय थाबाय।